हेल'।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां। हेल'
हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
खोनादों नोंथां? गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ गोजोनथों नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय।
गोजोन्थों नोंथां। नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
आं दा ओरैनो दं नोंथां न'आवनो बेलासिनि जोबोद मोजां। मोजां बार बारनायखाय। न'नि खामसालियावनो जिरायनानै दङ आङो।
बिदिब्लाथ' जनानै जिरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां।
नंगौ नोंथां। थारैनो मिथिंगानि खोलो खोलो गुसु बार बारनायजों दिनै बोथोरा जोबोद गरम गरमब्लाबो मोनाबिलि समाव खोलो खोलो बार बारनायजों गरमखौ एसे सु सुग्लायनाय मोनदों नोंथां
नंगौ नोंथां दुब्लि फोथार सेराव जनानै थायोब्लाबो जिरायनानै थायोब्लााबबो जोबोद खोलो खोलो बारजों मोजां मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथांमोननिथिं बेफोरबादि जिरायग्लांनानै थानाय दुब्लि फोथारनि जायगा दङ न नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि जोंनिथिं बेबायदि फोथाराव जिरायनानै थानाय गोबां जायगा दङ जेराव खोलो खोलो बार नाङो आरो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराबो बेवहाय जनानै मोनाबिलि समाव जनानै गावजों गावनि गेजेराव रायलायनानै समखौ एसे समखौ बारग'होयो नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदि दङ नामा
नंगौ नोंथां जोंनि गामियारि ओनसोलावबो गामियारि बर' सुबुंफोरा मोनाबिलि जाब्लाथाय दुब्लि फोथारनि साखाथियाव थानाय जायगाफोराव जिरायनानै सुखु दुखुनि गोबां बाथ्रा रायज्लायो नोंथां आरो जों जों थ' मिथिगौ जोङो बोथोरजोंनो खाब जानानै बोथोरनि सायावनो मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंग्रा सुबुं नङा होनबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों
अब्ला दिनै नोंथांजों बे समाव बर' हारिनि बोथोरजों सरजाबनानैनो आबादजों सरजाबनानो खुंजानाय माखासे फोरबोफोरनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां
नंगौ नांथां थारायनो थारैनो जोङो बेनि सायाव सावरायनो हा हायो आबादजों सरजाबनानै फोरबो फालिनाय हिसा हिसाबै जोङो काति कातिखौ जोङो ओ फालिनाय नुयो जोंनि ओनसोलावबो बे काति फुजाखौ जोङो जोबोरैनो फालिनाय नुयो बेखौ जोङो दुब्लि फोथाराव थांनानै बो फोथारनि माइफोरा मोजाङैनो मोजाङै ओंखारथों एबा एम्फौ एनला फोरा जानो हायैनि थाखाय जोङो इसोरनियाव बोर बिनानै फोथाराव जोङो आलारि लगायो आरो जोङो ओ इसोरनि सेराव बावहरो नोंसोरनि ओनस सोलावबो बेबायदिनो खालाम मोना?
नंगौ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बादि जोंनि ओन आबादजोंनो बांसिनै आबादनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंनायखाय आबादजोंनो सरजाबनानै गोबां फोरबोफोरखौ फालिनाय नुनो मोनो नोंथाङा जा बुंनाय बादि काति फोरबोखौ जोंनि गामियारि ओनसोलाव बर' सुबुंफोरा आबाद माइ आबादजों सरजाबनानै खुंनाय जायो नोंथां। दानिया अब्ला आङो जोंनि ओनसोलाव काति फोरबोखौ माबादि खुङो बिनि सोमोन्दै नोंथांनो सुंद'यै फोरमायनोसै नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय।
जोंनि ओनस सोलाव काति फोरबोखौ काति दाननि से अक्ट' खालि खुंनाय जायो नोंथां खाथिक दानि से से अक्ट' खालि न'खरनि बिगोमाया बेलासि समाव सान हाबनायनि सिगांनो दुगैस्रां लोबस्रां न'खरनि गासैबो इसोर सिबिग्रा जाय गायाव आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव खायसे ओनसोलाव बेफोर आलारि बाथिखौ दुब्लि फोथाराव माइनि फोथाराव लगायहैखांनायनि उनावबो लगायफैनाय जायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव न'खरनि ओ इसोर सिबिग्रा जायगायाव लगायग्रोनानै बेनि उनाव न'खरनि गाहाय आइजोआ दुगैस्रां स्रां लोबस्रां माखासे जोंनि दोरोङारि सि दानायाव बाहायग्रा गनसा सेवारि बेफोर आइजें आरो गिलासाव दै गोथारजों थुलुंसि लानानै जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मोन्नाय थाइगिर बिफांनि फिथाइनि गांखंखौ थाइगिर बिफांनि फिथाइनि गांखंखौ दान्नानै लानानै
नंगौ नोंथां।
माखासे मुवाफोर फारसे थांनाय जायो नोंथां बेनि उनाव जेब्ला
थारैनो नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फोथाराव जोङो आलारि बाथि सावनायखौ नुनो मोनो स' बेबायदिनो जोङो मोनाबिलि समाव आलारि बाथि सावनाय टाइमाव जोबोरैनो फोथारखौ समायना रमायना नुनो मोनो नङा होनबा नों
नंगौ नोंथां दा समायखां बुंनो हागोन दे नोंथां अ अब्ला नोंथाङा खोनासंबावदो जेब्ला दुब्लि फोथाराव सहैनाय जायो अब्ला दुब्लिनि माइ गायनाय जायगायाव सा सानजा खनायाव साजाहा मोखां जानानै जाय मानसिया जेवारि बा आलारि बाथि सावनो थाङो बियो सिगां दै सान्थिजों सारस्रोनानै गावखौ गोथार खालामनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां। बेनि उनाव नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो आरो नोंथाङा खोनासंबावनो हागोन।
दे बिदिब्ला बुंनाय नोंथां
बेनि उनाव माइ आबादनि गाहाम हास्थायनानै सा सानजा खनायाव लांफानाय थाइगिर बिखंखौ ओ जायखिजाया सेरायथो एबा औवानि गनजों थुनानै बे थाइगिर बिखङाव आलारि बाथि लगायनाय जायो आरो लांफानाय थाव गुबैजों माइ बिदांखौ गुदिनिफ्राय बिजौ फारसेथिम मोजाङै थावजों फुननानै लायो आरो ला खांनायनि उनाव बै आ आगजुफोर गैया होनबा नोंथां जायखौ लानानै थाङो सेवारि गनसा बे सेवारि गनसाजों माइ आबादाव थानाय एम्फौफोरखौ होस्रांनानै होनाय जायो नोंथां। नोंथांनि ओनसोलावबो बेबादि आदब खान्थिखौ बाहायनानै खाथि फोरबोखौ खुंनाय जायो नामा नोंथां
नंगौ न नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओ बाहायनाय आदब बायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो काति फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बे फालिनायनि गेजेरजों फोथायोदि ओ फोथारफोराव बायदिसिना रोखोमनि एम्फौ एनलाफोरा ओ फोथारखौ गाज्रि खालामा बेखौ फोथायनानैनो बे फोरबोखौ फालिनाय जायो होननानै जोंनि आबै आबौमोना बुंलाङो आरो दासिमबो बुंबाय थायो नोंसोरनि ओनसोलावबो बेबादि फोथायो नामा
बुंनाय बादिनो फोथायनाय दङ आरो बेनि अनगायैबो जेब्ला जोङो
नंगौ नोंथां
दा जोंनि ओनसोलाव जों लोगोसे आलारि बाथि बा जेवारि बाथि सावहैनायनि आन्दोआव मोनसे फोथायनाय दंबावो बे फोथायनायखौ
नंगौ नोंथां
गोनारि फोथायनाय दङ नोंथां